औ खोनादो नोंथां।
दहायनि उसुबिदा बायदि दा उसुबिदा मोनदों नामा नोंथां?
दाथ' ओ जोबोद मोजां खोनादों नोंथां। ओ
अ
औ औ
उम दा
औ औ बुं नोंथां
नोंथांनि सिनायथिखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ ओ आंथ' दा ओ सासे लाइमोन देरफुनाय ओ सेंग्रा जिहेतु आं ओ ओ आंहा जिहेथु दा ओ सान्दि ओ बिमा बिफा दङ नखराव लोगोसेनो ओ नखराव जेनेबा जोंहा ओ जोंनि जिहेथु दिनै जिहेथु जोङो ओ जोनोम जाबाय जिहेथु जोंहा ओ मान सि महरै जोंङो जानानैसो थांनानै थायो दा जोंनि उदैनि आंखाल फोरनि थाखाय जोंङो थांना थानायाव बायदिसिना जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ दिनै आंनि नखरनि बिमा बिफायानो आंनो होखायो। आरो लोगोसेनो बिदायाबो एसे एनै हेल्प होयो आंनो बिफोरबायदिनो आं सो सोलिबाय दङ ओ दा सानदि आंङो ओ बि बिजाब फरायबाय दङ आंनि सिनायथिखौ आंङो खिनिखौनो होनो हागोन दा नोंथाङाबो एसे ओ सिनायथिखौ होनो हागोन नामा नोंथांनिखौ
थारैनो नोंथां आं आंहाबो जोंहा नखराव साब्रै दङ' आब दं आं दं आरो आइ आफा दङ'। आंबो दा सासे लाइमोनानो फरायफुनाय
औ औ
आंबो आनजादनि थाखाय फरायगासिनो
औ औ औ मोजां नोंथां मोजां बिदिब्ला जोंङो ओ दिनैनि गुबै आयदायाव फैनोसै होमबा नोंथां
औ जागोन नोंथां
नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा दिनै ओ मा आयदाखौ सावरायनाया मोजां जागोन आरो लोगोसेनो औ
आंनि आयदायाव दङ दिनै दै
औ औ नोंथां जायो सावराय जायो नोंथां।
औ नोंथां दैया दैया जोंनि जिउ गोनां जुनारनि थाखाय माबायदि गोनांथि दं होनना सानो नोंथाङा
अ ओ दिनैथजुदि ओ दैनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै ओ नंगौ दैया आंनि थाखाय थाखाय ओ जोबोर गोनांथि ओ जिउ जिब जुनारफोरनि थाखाययनो जाहैबा जिउ गोनां ओ दिनै बुहुमाव बायदिसिना दिनै ओ जिउ गोनां जिबिफोरा नंगौ दैखौ लोंनानै थांना थायो ओ जों ओइ जों बेखौनो मिथिगोन नाथाय ओ बिदि नङा जे ओ दिनै जोंनि जा दै दङ। जि जोंनि बुहुमाव जोंहा दिनै स्निजिसे जौखोन्दो जोंहा दै दङ होननानै जों बुंनो हायो दा बुंनोथां थाङोब्ला जोङो बेफोर गासैबो दैया जोंनि थाखाय बा ओ जिब जिबिनि थाखाय गासैबो माने लोंजाथाव एबा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय साबजाथाव थ नङा ओ बिनि गेजेराव जों ओ इसिबां दै थानायनि गेजेरावबो जोंहा लोंनाय दैया जोबोद ओ खम जौखोन्दो ओ महरै जों लोंनाय दैखौ मोननो हायो। जों जुदि बे फोर खायसे गाज्रि दैबो दङ जोंनि गेजेर जेराव जों केमिकेल नांलानाय बा बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ बेवहाय जोङो रासायनारि बा जों ओ लोङोबा बा बेफोरखौ जुदि जों बाहायोब्ला जिब जुनारानो जा बा बायदिसिना दाावसिन दाउलायानो जा एबा मानसिफोरानो बाहाय बाहायोब्ला ओ बेखौ ओ मोन बा जिब जिबिया माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया नोंगौ जों दैया जिहेथु ओ दिनैनि ओ बुहुमाव जिहेथु जोंबो मिथिया ओ माब्ला समनिफ्राय ओ जिउ जिबिखौ ओ जिउ गोनां बायदिसिना दिनै बुहुमनि दाउसिन दाउलायानो बुं बा जिब जुनारानो बुं बा मानसिफोरखौनो बुं जिहेथु ओ गोबां लोंनानै थांनानै दिनै दैया मानसिनि थाखाय जोबोर गोनां। बेखौ ओ जुदि जोङो दै मोनलोङाबा जोङो बिदिनो जोङो जिबा सान बा नैजि सानफोरल' थांनानै थायो होननानै आङो खोनानो मोनो आरो। दा दैनि थाखाय बिदिनो गोबां ओ गोनांथि दङ दा नोंथाङाबो एसे दैनि बाहायनायनिफोर सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु आरो दिनैनि समाव जोंहा गोबां बायदिसिना जोङो दैबाना बायदिसिना आरिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ हायोबा
औ नोंथां थारैनो। आथिखालनि दै बाहायनाया गोबां साबसिननिफ्राय हामसिनबो जाबोदों आरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिबो जालांसिनदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना गिदिर गिदिर कलकारखाना बायदि बायदि गिदिर गिदिर फेक्टरि दिहुननायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय बिस गोनां दैया लैथोमा लैथो लैथोमानि दैजों जुदि गलायलायोब्ला मोजां दैयाबो जिब जुनार, मानसि, गासिबो जिब जुनारा जुदि लोंफ्लांबा मानसिया मानसिनि देहायाव बा जिब जुनारनि देहायाव बिजानु बिस गोनां गोबां रोखोमनि बेरामनि जानायनि गोबां आसा थायो। बिनिखायनो बेफोरबो दै बाहायनायाव जोबोद गोहोम खोख्लैदों, जोबोद गाज्रि खालामदों फारसेथिं दैखौ जोंनि बिगियान आदबजों मोजाङै मो जां साननो हनो हानायजों लोगो से जोंनि लोंनायनि दैया गोग्गोनि सायाव गोग्गो मोजां बाहायनो हानाय जादों। टेप फिल्टार बायदिसिना बायदिखौ बाहायनानै जों गोग्गोनिफ्राय गोग्गोसिन दै मोननो हानाय जादों। बेनोमोन नोंथां।
औ औ औ। ओ दैनि बाहायनायखौथ' नोंथाङा ओ मोजाङैनो एसे फोरमायना होबाय जे खौ जोंहा दिनै ओ दैखो दैया जे माबायदिहाय गाज्रि जायो। बेखौ ओ आरो फोरमायनो नांबावगोन होननानै आं साना दिनै नंगौ बिदिनो गोब आ ओ दैयाव जोंहा बायदिसिना दिनै ओ जोंङो मानसिफोरा दिनै ओ दैखौ मोजाङै बाहायनो रोङैनि जाहोनाव जोंङो गोबां मोजां दैफोरखौबो गाज्रि खालामनो लादों जेराव जोंहा गोबां जों दिनै मिथिंगाजोंनो दिनै जोंहा जिब जुनारानो जा बायदिसिना ना जों दिनै जोंनि ओ देहायाव दिनै जोंहा गोदान गोदान बेमार आजार फैदों बेफ फोर गासिबो जोंनि दैनि थाखायनो फैगासि औ बेनिखायनो दिनै जोंनि सुबुं माहारिया दैफोरखौ जोङो ओ जाबायदि बाहायनांगौ मोजाङै बेफोरबायदि जोङो मोजाङै बाहाय नो रोङाखै दिनै जोङो ओ बेनि सोमोन्दै जोङो गोबां ओ सावरायबाय दा नोंथांजों दा दिनैनि समाव जोङो दिनै ओ दैनि गेजेरजों जोङो माबायदिहाय जोङो नखरखौ जों दिनै सुंथानानै लाखिदों खायसे मानसिया नोंगौ दिनै जोंहा दिनै दैया गोबां रोखोमनि दङ बुहुमाव गोबां दै दङ नाथाय जोङो बे दै थासेयावबो जों दिनै ओ जो रांखान्थि बिथिङाव जोङो ओ दै फाननानै जोङो दिनै सोरखौबा जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनाय नुनो मोनदों जेराव जोङो ओ गावनि नखरखौ रांनि गेजेरजोंनो जिहेथु जों सुंथानो होयो जोंङो गोसोनि रंजानायफोरखौ बा जों गोबां रांजोंनो जों बायदिसिना खामानि मावनो हायो दा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो फालांगि बिथिङाव जोंङो दैनि गेजेरजों गोबां दिनै ओ दुखानफोरा जों दिनै दुखानफ्रानो जा गलाफोराव जों दै फाननायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेजों ओ गोबां सुबुङानो दिनै ओ आरो गोदान गोदान दिनै कल्ड ड्रिं दिहुनदों दैफोरजों दिनै फिथाइ सामथायाइ बा बायदिसिना रोखोमनि ओ माइबा माइबि होग्लानानै जोङो बेफोरबायदिनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरजों दिनै सरपात बानायदों बा माइबा दिनै थान्दा बानायदों माइबा मेंग बेफोरबा बायदिसिना आरि बानायनानै दिनै गोबां ओ मानसिफोरानो रां आरजिगासिनो दङ खासै दिनै जुदि जोङो दैनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो नंगौ जोङो बेफोर बाथ्राखौ जोङो ओ रायज्लायबाय दोङो बेखौ जिहेथु जों मोनखायो नाथाय जोङो गुबुन फारसेजों जों नायनो थाङोब्ला जों दिनै दैया जोंनि सुबुं जिउआव माबायदिहायो जों खैफोद लाबोयो। खौ जोङो माब्लाबाबो जोङो सानफेरा मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै लैथोनि बाथ्रा बुं थाङोब्ला जों दिनै गोबां गेदेर गेदेर जेराव लैथोआव गेदेर गेदेर ना दं। बायदिसिना जिब जुनार लैथोनि सिङावथ बायनोमोन लोगोसे जोङो बेवहाय ओरैबायदि मोनसे सुनामि फैयो बे सुनामिया जेब्लानोखि जायो अब्ला लैथो जिङाव थानाय मानसि बा बायदिसिना जिब जुनारानो जा थाउन नोगोर बिल्डिं बायदि आसिना आरिखौ औ बे दैनि ओ सुनामिया ओरैबायदि ओ गोजौ फैयो ओ दोहौनि गेजेरजों फैनानै गासैखौबो जिब जुनार दावउसिन दाउला मानसि बिल्डिं सेफायनानै माने गासैखौबो ओ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ जोंनि थाखाय जोबोद ओ खहा गोनां लोगोसे नो जोंहा दैनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बायदिसिना अखाफोराव जोंहा ओ गोबां जोंहा बायदिसिना ओ एसिद बे फायफानायखौ नुनो मोनो जेराव जोंनि देहाफोराव जोङो माननाय आरिनायफोरखौ जोङो ओ बांसिनै जों जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो ओ दि ओ। गोबां अखा हानायनि जाउनाव। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां टाउन सोहोरफोराव जोंहा दैबानानि गेजे जेरजोंनो जोंहा दिनै सुबुंनि जिउआ माब्लाबा समाव ओ माब्ला समाव माब्ला जिउ गोमालाङो जोङो जेबोखौनो बुंनो हाया। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो बां टाउन सोहोराव दिनै द्रेइन थानाय उनावबो दिनै द्रेइनफोरनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोरा दिनै ओ द्रेनस हाबलांनानै जों दिनै दै लोमनायनि जाहोनाव नुयिनि जाओनाव थैलांनो गोनां जादो दा बेफोरखौ ओ जोबोद ओ जोंनि उम गेजेराव जोंफोर बेखौ सुबुं माहारिया एसे सांग्रांथि लाखिनांगौ। दा जोङो दैनि सोमोन्दै थ गोबां रायज्लायबाबो जोबा। दा नोंथाङा दैनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायबाय लोगोसेनो ओ नोंथांजों दैनि सोमोन्दै रायज्लायनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों। थांनिसिम दा दिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां। होनबा नोंथांनिसिम बो फोरमायनाहोनाय गोजोन्नाय बावहरबाय।
औ औ औ दे होमबा नोंथां। औ।